खालामदों नोंथां?
दं एरैनो।
मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
जाथ'वाखै।
अह नोंथाङा नोंथांजों दसे सम नागिरदों मोनलां
औ सावराय जायो।
होनोमबा बुंफोरना होनोसां नोंथां।
उम दे
आं दै बानायनि सायावथो नोंजों नोंथां
उम जायो नोंथाङां सावराय जागोन।
दै जानायनि थाखाय जोंहा देग्लाय बोसोराव आबाद मावनो थाखाय जोबोद खहा जाबायलै नोंथां।
औ जायो जेरावबो जाखायो बे आसामनि
उम।
जिखि खनायाव थाया माने दैबानानि थाखाय आबाद मावनायाव बिराद खहा जायो।
औ दिनैसिम रानाखै नै नं स लोमसाव जोबनानै दं। गोबां खस्थ' मोनना दं बिदिनो
उम।
जानाय लोंनाय थानायफ्रावबो जोबोद खस्थ' जाबाय नोंथां।
नंगौ।
गोरिब गोरिब सुबुंफ्राबो थाखा फैसा गैयि न' मोजां गैयैफ्राबो बिराद खस्थ' जानानानै दं नोंथां।
नोंगौ।
दैबाना जानायाव
हा मा होनदोंमोन नोंथाङा?
दैबाना जानायावनो जोंहा बिराद खहा जाबाय बे बोसोराव दाथ' उफाय गैया। ओ मावना जाबावोनांगौ बेफोरनि सानै हयै टेनसन जाबाय थायो हर' हराव नोंथां।
उम नंगौ।
नोंथाङाबो बे दैबाना जानायनि खहा जानायाव फंनैसो बुंना होदो आंबोसै नोंथांनिफ्रायबो
ओ ए दैबाना आसलथे एबार बोसोरावल' जायाखै माने बे प्रतेक बोसोरावनो जाबाय थायो। दा नं नर्थ इस्ट नर्थ इस्ट बे आसाम साइडखिजाय बांसिन अखा हानायनि थाखाय। आरो एसे जोंनि जायगाया एसे गेजेर जानायनि थाखायहाय दैबानाया बांसिन जानो नागिरो जोंनि जायगायाव
अ नंगौ नामा नोंथां मा जाबाय थायोबाबो आं माने एसेबां लाफेराखैमोन देग्लाय बोसोराव बांसिन थाललादों आर मोजांङैनो।
औ औ नंगौ थारला ओम थाल लानांगौ जाखादों एबार बोसोराव माने जों जाय जायगाखै थादों एबारो बेबो बांसिन जादों माने बेलेगखैथ' जाबाय थाखायोमोन बुरजायोनो एबार जों जायगाखौबो बिराद बुरजा जादों माने।
आतसा नांगौ नामा नोंथां।
ओम।
दा जोंहा दैबाना जानानै नै मोसौ खानो जायगा गैया आबाद फोथाराव आबाद मावनो थाखाय।
गायनानै जानो हाया मानसि बोसोर फैगौ बोसोराव माखौबा जानो बेफोरनि गोबां साननांगौ जाना फैदों नोंथां।
जायो।
नोंथांमोननिथिंबो माइ आबादफोर मावो ना मावा?
खालामोना नोंथां?
ओ होमबाबो इदिनो
दैबाना जानायाव माबाफोर खहाफोर जादों नामा?
खहायालाय जायो माने जाय समावहाय जों माइ आबाद माइ गायनो नागिरो समावहाय बांसिन अखा हानायनि थाखायहाय जों जेसेबां आलि खोयो बेफोर बायफ्लंलाङो। आरो हायाबो गुख'लांनो नागिरो जायनि थाखाय आलिफोरा थानो नागिरा दुब्लियाव दै थानो नागिरा बिदि जायो नों
अ नंगौ नामा नोंथां
ओ
जोंहाबो देग्लाय माइखौ गायनो नागिरदोंमोन नोंथां दा मा खालामनो दै बाना जानायनि जाहोनाव खोथिया फोनायानो लोमस्रावजोब खोथियानो थैजोब्बाय दा जोबोद खस्थ' जाना दं गोदान खोथिया फैफिनोबो बोथोराबो गैला बेफोरबायदि असुबिदा जाना दं आरो माने नोंथां दा
अ इदिनो जायो इदिनो जाना दं जोंहाबो आरो जेसेबां माइ गाय गायनाय दंमोन बेबो थैनो हमो माने दैया जमा जानानै थाबा मोनसे जायगायावनो गोबोवै थाबा थैनो लायो माने
आसलथे दैबाना जानायनि जाहोनावनो गोबां मानसिफ्रा बिदिनो
ओम औ न'नि थानाय जानाय लोंनायफोर
नंगौ नोंथां माथो खालामबावनो आरो बेफोरथ' बोथोरनिसो खोथा नालाय
ओम बोथोरनिसो जोंलाय मा खालामनो हागोन एखौ ना ओम
बिदिनो दाथ' नै जोंना न'आनो लोमना दङ दैबाना जानायनि जाहनाव दाथ' बेलेगाव दंफैयो नै एसे मो बोरि आव थाफैदों ओरैनो न लुना थाफैदों नोंथां
बिदिनो गोबां गोबां सुबुंफोरा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव बारस्लायहैनांगौ जायो बे दै बानानानै
औ ओम
ओम
दैयानो दासिमबो हान्थुसेसिम जायो दुब्लि गेजेराव ओरैबायदि खस्थ' जाना दं दां मोसौ मोसौफ्राबो आवसारि फावसारि एबाव एबाव थांखो जेबो फात्ता गैला मोसौ दाउ थैजोबबाय जोबोद लस जाबाय बे बोसोराव
ओम नंगौ नंगौ नोंथां
औ
बेफोरखौ आङो ओरैजाय गहफुरनिखैजायनिनो
आदसा नंगौ नामा नोंथां
अबेनि नोंथाङालाय
ओरै सारियालि साइडनि आसामनि सिङावनो आरो बेथिं थायो
ए
जोंनिथिं जायगायाबो एसे दलहा नालाय बेनिखायनो दैया बांसिन लोमहैनाय जायो आरो नोंथां बेयाव जोंहा बांसिन खस्थ' होयो नोंथां
उम जोंखैबो जायो जोंखै बेबो बिराद दैबाना जायो दाखालिबो दैबाना जानायनि थाखायनो फख्रिनि नाया गलांजोबबाय फुख्रि नाया गलांनानैहाय बाखि
दंग' दंलायाव थायला बायसिगोन मानसिफोरा सारै सारै जाला बायसिगोन उनाव दै रानबा
औ बिदिनो जायो नोंथां माथो खालामबावोन आरो खस्थ' बेखौनो बय मय फुख्रियाव ना हगारबाय देनां मेसें बोथोर सौफैबा जानो होननानै बिदि दैबानाजों बोहैलांफाजोबा मा जानो नोंथां
औ बिदिनो।
जोबोद खस्थ' होयो नोंथां दैबाना जायोब्लाबो।
उम
अबसे दैज्लां बोथोर नालाय दैया अखायाबो हायो नांगौनि बांसिन नि जाहोनाव बिदि जायो आरो नोंथां माथो खालामबावनो आरो।
बिदिनो जायो बोसोरफ्रामबो जाय समाव दैनि गोनांथि गैया बे समावहाय ओ दैबाना जानानै होयो आरो जाय समावहाय जोंनो खेथि खालामनो माइ आबाद मावनो दै नांगौ जायो बे टाइमावहाय दै मोना जायो। नङा होमबासै नोंथां खोनायाखै हेल' खोनायाखै